औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों ना नोंथां औ नोंथाङा दा फ्रिना नोंथां?
औ आं दा फ्रियैनो दङ नोंथां।
औ आङो नोंथांजों ओ मोन से आयदायावसो सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव कल खालामहरदोंमोन आरो नोंथां। औ आयदाया जाहैबाय नोंथां। आयदाया जाहैबाय नोंथां सोलोंथाइखौ जों मानो लानांगौ आरो सोलोंथाइया जोंनो ओ मानो गोनांथार थांना थानायावहाय दा बेनिखौहाय एसे सावरायनो नोंथां।
नंगौ जोबोद मोजां आयदानि सायाव नोंथाङा सावरायनो आंजों लादों जों साननांगौ सोलोंथाइनि बागै नोंथां। नोंथाङा जोबोद मोजांखौनो गोसो खांदों अब्ला नोंथाङानो बुंग्रोदो नोंथां? सोलोंथाइनि सोमोन्दै आंबो दा माखासे बुंगोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
औ नोंथां सोलोंथाइया जोंनि जिउआव थांना थानायाव जोबोद गोनांथार नङ मा नोंथां? सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ जों बे सोखो मोखो मुलुगाव नङा होमबा नोंथां थांना थानांगौआ। गोबां माने खा खस्थ' आरो मानो होनबा सोलों थाइयासो जोंनो गियान होयो आरो सोलोंथाइ लाबा थाबासो जों बे मुलुगाव दावगानो हायो। बा जों आगान सुरनो हायो आरो नोंथां। दा सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद जोबोद गोनांथार आरो नङा होमबा नोंथां। दा जोङो सोलोंथाइ जुदि जों गैयामोनब्ला जों सोलोंथाइ जुदि लायामोनब्ला बे मुलुगाव जोङो जेनेबा लामा ससे ओंखारबानो जुदि जुदि इंग्लिस रायज्लायनांगौ। बा हिन्दि रायनांगौ बा दस्रा दस्रा भासा रायलायनांगौ नङा होमबा नोंथां दा जों बेफोरबायदि भाषा फोरखौ रायलायनो रोंनाय नङामोन आरो सोलोंथाय गोयामोनब्ला लानायखायासो जोङो दो दो दोनैनि दिनाव नङ होमबामा नोंथां बे ए आइ जुगफ्राव। बा ओ दिनैनि बे कम्पिउटार मबाइल जुगफोराव नङाहोमबा नोंथां दा सोलोंथाइ लानाय। गेजेरजोंसो जों बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो। आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जों गाव गावनि। जिउखौ बोरै दैदेनलांनांगौ न'खर संसारखौ जों बोरै। सालायलांनांगौ ओ जों गाज्रि खामानिफोरखौ मानोनो मावनो नाङा। जों जेब्ला मानो मोजां साननांगौ नङा नोंथां दा जों बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो। दा सोलोंथायाइया जोंनो बेफोरबायदि गियानखौ होयो आरो। आरो जों सोलोंथाइ लाना लाबासो जिउआवहाय माबा मोनसे मावना थानो थाखाय जोंनो मोनसे ओनोस ओ गियान होयो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां। औ जों जेरै जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोरबाबा डक्टर सोरबा सोरा इन्जिनियार सोरबाबा प्रफेसार सोरबाबा बिजनेसमेन सोरबाबा कन्ट्रेक्टर नङा मोन नोंथां सोरबाबा पुलिस आर्मि मिलिटारि नङ माथां बेफोरबायदि जानो हायो आरो सोरबाबा जेनेबा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो सोरखौबा मा होनना बुङो बेखौ जेनेबा गियान होनाय नङ होमबा नोंथां जायखौ होनो जोङो औ कचिंफोर होनाय नङा होमबा नोंथां। केरियार काउन्सिलिंफोर होनाय दा जों बेफोर गाैबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मोनजोबदों आरो। नङा होमबा नोंथां आरो औ सोलोंथाइ लानायनो जों साफा साफा बे नोगोरनि बा बे सोहोरनि बे बा जों बे हादोरनि नङा होमबा नोंथां। जों बा बे रायजोनि जों साफा साफा दैदेनगिरि बा सासे साफा साफा सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुं जानो हादों हायो आरो दा बेनि थाखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार दा सोलोंथाइ जों जुदि गैयामोनब्ला नङा होमबा नोंथां जों जाम्बा जागौमोन नङा होमबा नोंथां जों सोलोंथाइ गैयामोन नङाब्ला जोङो ओ जेबो रोंनाय नङामोन जों न'रावनो थानाय जागौमोन न'फोरावनो जोङो खामला हाजिरा मावनानै जानो रोंगौमोन आरो जोंनियाव साननायफोरा गाज्रि गाज्रि साननाय फैगौमोन जोङो सिखाव दाखाय नङा होमबा नोंथां होमबा गाज्रि गाज्रि साननाय जोङो न'फोरावनो ओरैनो जेनेबा ओ मावनानै दानो रोंनाय बेफोरखौबो जोङो गोसोोबायदि माने रोंनाय नङामोन आरो मोजां रोंनाय नङामोन। नङा होनबा नोंथां दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो फोरखौहाय मोननो हाजोबा आरो दा सोलोंथाइ दा सोलोंथाइ लानानैसो सुबुंफोरा गोग्गो आरो ओ गोथार बा समाजखौहाय मोजां लामाजों जोङो दैदेनलांनो हायो नङा नोंथां दा जोङो सानना नायोब्ला नोंथां गिदिर गिदिर जाय डेभेलप कान्ट्रि नङामोन नोंथां आमेरिका रासिया नङा होमबा नोंथां बा डुबाइफोर जायखौ होनो इउ इ इ नङा होनबा नोंथां।
नंगौ।
आरो जेनेबा अस्ट्रिया अस्ट्रलिया नङा होमबा नोंथां बा गिदिर गिदिर जा इउरप कान्ट्रिफोर नङा होमबा नोंथां।
उम नंगौ खोनादों नोंथां ना। हेल' नोंथां